हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ दायो नोंथांजोंहाय ओ फरायसालियाव। फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव माखासे मोगा मोगि जानाय जाथायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
हेलौ
ओं खोनादों ना? ओ ओ नोंथांजों फराय सालियाव‌ ओ फरायसाफोरजों सासे फोरोंगिरिया फरायसाफोरजों मोगा मोगि जानांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना।
दे नोंथाङानो बुंग्रोदोसन खोनसे
ओं आं बुंग्रोनोसै ओ। गंसे फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिया गोबां फरायसाफोर खौहाय फोरोंनांगौ जायो दा बे समाव, माखासे, जाथाय फिनजाथाइफोरजोंहाय मोगा-मोगि जानो गोनां जायो
उम
ओ बेनिनो गेजेराव मोजांबो आरो माब्लाबा गाज्रिबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओं अब्ला नोंथाङा ओ मोजां फरायसाफोरखौहाय माबायदि रेसपन्स होयो बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा। सासे फोरोंगिरिया फरायसाखौहाय ओ सासे मोजां फरायसाखो माबायदि मोनो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना।
मोजां फरायसाखौ माबायदि मोनो माने बिदिनो उम। जोंथ'
फारसे नोंहा मा फिलिं फैयो आरो
जेनेबा जोङो जेब्ला फरायसालि थाङो अब्लाना सासे मोजां फरायसा नुयोबा। होनबाना गोसोखौ मोजां मोनो। बेनो आरो जेनेबा नोङो बेखौ होनहरबाय जे दिनि बिदि बिदि हमवरक हरगोन बेखौ नोंसोरो लिरना लाबो आरो गाबोनहाय आं नोंसोरखौ क्लासाव बेखौ टेस्ट लागोन बेखौ लिरना लाबो होननानै बुङोना जोङो।
औ
रोंगिना जेला बिदि बुङो होमबाना जुदि फरायसाया मानियोबा नों जेरै बुंदों बिदि मानिना फैनानै बियो लिरफैयोबा होमबाना नोङो गोसोखो मोजां मोनो आरो अ बियो मा मानिदों होननानै ओमफ्राय बिदिनो खायफा फरायसाफोर थायो जायबा नों लिरनो हरसेयावबो माने लिरना लाबाय बिसोरो ओमफ्राय। फरायनो हरसे फुरना लाबा बिदि थायो आरो माने बिदिखौ एसे दुखु मोननाय फैयो आरो जेनेबा बेयो आं होननाय बाथ्राखौ मानियाखै बिदि होननाय मोनसे फैयो आरो ओरैनोथ' फोरोंगिरिया बयखौबो नायखानांखागो जाखायो माने बयनिबो बयबो फरायसाखौ खौ मोजां जानो लुगैयो आरो नङा होमबा?
औ औ।
औ
नंगौ बे बाथ्राया सैथो। ओ दायो जोङो बैफोरबायदिखौहाय माबा मोनसे बान्था गोसोजों अननाय होनो जोङो गोसो जायो नङा होमबा
औ औ गोसो जायो सोरबाखासे उम मोजां ओ मोजां उथ्रिसारनो हायोबा होमबाना जोङो बिसोरखो बुंनोबो हायो । जे जेनेबा खायफा फरायसाफोर दङ किसुमान टाइमाव अबेबा टाइमाव फराया बिस ओमफ्राय जेब्ल नों बुंगोन जे दिनै ओ आं गाबोन बायदि टेस्ट लागोन अब्लाना नोङो मोजां फराय जाय मोजांसिन मार्क लाखिनो हागोन आं बिनोनो माबा मोनसे बान्था होगोन होनना बुङोबा। माने फरायनो गोसो जायि फरायसाफोराबो फरायफा फरायो आरोना होमबाना बिदि जायो आरो । मोजांसिन मोनो आरो
उम बेबायदिनो गाज्रि गाज्रिथ' नङा जेने बा साफ्रोमनिबो ओ आखुआव मोजां आरो गा गाज्रिया थाखायो नङा होमबा बेबायदिनो माखासे फरायसाफोर दङ जायनिखि ओ जेनेबा सासे फोरोंगिरिखौ फोरोंगिरि महरै मान होआ। बेनिफ्राय बिनि बुंनायफोरखौहाय मानिया ओ लामा सामायाव लोगो मोनोब्लाबो बेखौ सिनायै बायदि। खालामो बेनिफ्राय लोगो लेवा फोरजोंहाय थाङोब्ला नायनो ओ बानायनाय माबा मोनसे मेगननि इसाराखौहाय जोङो नुयो। आरो बिसोरबायदि फरायसाखौ नुयोबोला सासे ओ फोरोंगिरिनि गोसोआव माबा मोनसे गाबखांनाय दुखु फैयो आरोना गोसोआव ओं आरो बिनि फाव फेसनखौ नुयोब्ला बेनिफ्राय गोसोआव जायो आरो जे बे गथखौ आंङो बोरैबा राहाजों मोजां खालामनो हागोन नामा? बेखौ नाजानाय थायो नाथाय ओ बिब्दि साननानै ओ थाखो खथायावनो जों जा जिखुनु लोगो मोननायावनो जा बेखौ सुद्रायनो नाज नाजायो नाजाबायो ओ किन्थु बेवहायो गासैयाबो जाफुंसारा मानो होनोब्ला गासैबो फरायसाया एखे रोखोमनि नंङा खायसे या बे फोरोंगिरिनि खोथायाव मानिनानै मोजां जांलाङो बेनिफ्राय खायसेया मोजां जानायनि लामायाव फैया बियो ओ खिथेर लानाय बे लामाखौसो लायो आरो औ
जेनेबा आरो सानगोन आरो बिसोरो नायगोन आंबो बिदि सान्नाय फैयो बिसिनियाव
आरो बुंबावोना गावहालाय नो मोजां गावनि नख'रनि मानसियालाय बेसे
औ गावबा गोदो माबायदिमोन बिदि बिदि माबायो आरो गोदोनि आरो दानि जोबोद फाराग दङ न फरायसालिनि माबानायावबो गोदो जोंनि टाइमाव
ओं बेबायदि साननाया गोरोन्थि आरोना फरायसाफोरनिया
औ
ओ मानो होनोब्ला बै फोरोंगिरिया बेयो माखासे जाथायफोरखौहाय एक्सपिरियेन्स मोनबोखानाय। जेनेबा माया मोजां माया जुदि बियो सिगां समाव गाज जिम मावफ्लांदोंमोनब्लाबो बियो बिनि फिथाइखौ मोननानै बुजिखानाय। बेनिखायनो मा इयुन जो नि फरायसाफोरखौहाय मोजां बोसोन होयो आरो। ओ गासैबो बुंनाया मोजां गोजा आरो फोरों गिरिनिया जेनेबा बोसोन होनायफोरा दा फरायसाफोरा उल्था साननानै लायोबा बे बिसिनि गोरोन्थि जागोन होननानै बुंजायो आरो। औ
गोदो आरो जोंनि दिनाव मा सासे फोरोंगिरिखो नुबानो जोङो माथो होखायोमोन। जेनेबा खुलुमबाय सार एबा खुलुमबाय मेदाम अबाव थांनाय? माने जोंनि नि टाइमाव जोंनि समाव जोङो फोरोंगिरिखौ जोबोद सनमान होनाय जायोमोन आरो जोङो ना।
ओं ओ फोरोंगिरि होनबाथाय बबेबा मोनसे गोजौसिन सिरिनि बायदि जोङो मान होयोमोन ना ओं। मानो होनोबा फोरोंगिरिया बिमा बिफानिनो नैथियाव दङ' होननानै जोङो मोनथिबोयो। बिमा बिफा हायैखौ बिसोर फोरोंगिरियाबो आखु आखल दानायाव म
औ।
उम
आरो फोरोंगिरिजों फरायसाजों लोगो बायदि जानांगौ आरो। नङा होमबा? खायफाफोर फरायसाफोर थायो जायबा नोंखौ फोरोंगिरिया सोंगोन बुजिबायना आं फरायनाय फराखौ होननानै बिसोर बुंसिगोन बुजि जियिफोराबो औ बुजिबाय होननानै। बाय जेब्ला नोङो मा बुजिखो फोरमायनो हागोन ना होनना बुङोबा बुजिग्राया बुंसिगोन ओमफ्राय बिसोर ओरैनो बुजिदोंना सार थाब्लासिगोन आरो। ओमफ्राय बिदिबा दुख दुखु मोननाय फैयो आरो फरा फोरोंगिरिनाबो जेनेबा बेफोर नाय फराखौ मोजां खोनासङाखै बिसोरो। बिदि मोनसे साननाय फैयो आरो ना दुखु मोननाय फैयो मानो होनबा
जानो नागिरो जेनबा बिसोरो खायसे ओरैबायदि जायो ओ दो गोसो हो खाया बिनिफ्राय बिसोरो माब्ला क्लासनि ओमफ्राय थाखो खथानि थांनो मोनगोन फोरोंगिरिया माब्ला थांगोन बेखौ नेबाय थायो बेनिखायनो ला‌। नावहाय सोङोबोला हादों होननानै बुंफ्लायो जाहाथे बे साराहाय बा मेदामा थाब थाङो बेखौ नेनानै आरोना ओमफ्राय खायसे ओरैबायदि बिदिबो दङ जाय नेखि हाजारखि बुजि जेबा बो बो बिनि बुजायनाय खौहाय बुजिनो हाया ओं एसे बेबायदि रोखोमनि मेन्टेलिटि थायोना? जायफोरनाखि स्ल लार ना होननानै बुङो
औ
ओम
बिदिखौ आरो बुजिया खै होनबाथाय फोरोंगिरियाबो आरो बुंफिनबाथाय मोना बुजियो आरो खायफा सोदोना फरायसाया जेनेबा दे नोंसोर बुजियाखैबा जों आं सारा एबा मेदामा खनसे बुजोनना आलायसिगोन मोजां खोनासं ।
नाथाय बेफोरबायदि स्टुदेन्टआ ओरैबायदि। जायो गिनाय। आं हायाखै होनबोला बुजियाखै होनना बुङोब्ला सारा रायगोन। दां मेडामा रायगोनदां बेबायदि सानो ओमफ्राय बे बिदि साननानै बिसोरो बुजिदों बा हादों होननानै। बुंनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ। ओमफाय सोंफिनबा बिथिं हाला। दे मा बुजिखो होननानैथ' सोंफिनखायो फोरोंगिरिफोरा आ मा बुजि खो आं बुंनायखौ इसे फोरमायना हो होनना दाबो सोंफिनखाथारो।
औ ओं सोङो।
औ। फोरोंगिरिफोराथ' बयबो गावबा गावनि फरायसाफोर खो मोजां जाजानो लुगैयो नङा होमबा?
औ।
उम ओमफ्राय ओम बिदिनो बोसोन फोरोंगिरिनि बोसोनखौ लायोबा मोजांसिन मोनो आरो।
औ जाय फोरोंगिरिनि बोसोन मानियो बियो सानसे समाव जाफुंसार जाहैयोनोबो हायो। बियो गावनि आ। थिङाव गसं हैनो हायो। आरो बियो मोजां आखल आखुखौ सोलोंनानै लानो हायो। सासे आखल आखु मो जोङो इयुन जोलैखौबो मोजां आखल आखु फोरोंनायाव बिहोमा होयो।
औ।
उम बिदिबा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।